औ नोंथांनि हरनाय जाहोना मामोन
औ नोंथां एसे अ सावराय होननानै आं हरदोंमोन नोंथां अ जोङो जेनेबा बर'फोरा जे गोबां माने हाग्रा - बंग्राफ्राव मैगं नायगिर नानै जायो बै मैगंफोरा मा - मा ओमफ्राय बै फोर मैगंफोरखौ जों माबायदि नायगिरो बा जों माबायदि खाहैयो जों बहा मोनो बां बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
औ - औ नंगौ नोंथाङा जि सोंदों आं बिनि सोंनायखौ आं गेबेङैनो होनो सानदों
औ नोंथां
हाग्रानि मैग्रं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो अ जों गिबियावनो जोङो बुंनो हायो यो जेनेबा मानामुनि नङा होमबा मानामुनि दिंखिया बिदिनो जोङो औ आरो लोगोसे औवा मेवा बेफोरबो जेनेबा हाग्रानि मैगं नङा होनबा
औ नंगौ
गं बिदिनो- बिदिनो जोङो ओ फाल ओ फालेङा - फालेङा होननानै बुङो जायखौ मे फ्राइ आरो लोगोसे ओ खिफि लेवानि बेफोरखौ जोङो जायो अब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोङो ओ मोजां होननानै जों सानो आरो जों माना मुनियाबो जायोब्ला जोङो उदैनि थाखाय मोजां होननानै जों फोथायो लोगोसे जोङो हाग्रानि मैगं हिसाबै जोङो थास नङा होमबा थास'आबो गोबां रोखोमनि जोङो ओंख्रिजों जोङो संनानै जाजायो नङा होमबा थास' बेदरखौ जोङो ओ खारैबो जाजायो जेरै थावजोंबो जाजायो आरो बेखौ नों अमाजों अमा बेदरजोंबो दाउ बेदरजोंबो लोगोसे नाजोंबो बियो जाजायो आरो ना गोरान ना गोथां बेजोंबो जाजायो माने थास'आ जोबोर मोजां जोंनि थाख थाखाय खहाब गोनां थास' ओंख्रियाबो नङा होमबा जायखौ जोङो बेखौ मिथिंगा हाग्रायानि फ्राय मोनो बिनि थास'आबो गायनायबो दोङो जेरै हाग्रानि ओंखारनायबो दोङो जेरै जाय गायनाय बेखौ थारुन होननानै बे जेनेबा थास गिदिरा नङा होमबा आरो बिदिनो हाग्रानि थास'खौ जों खारि जानो थाखाय बिराद मोजां आरो जायखौ जोङो जायोब्ला गोसोखौनो जों मोजां नाङो थास'आबो गोबां रोखोम रोखोमनि जाजायो जेरै बिथ, थास' बिथराय बिदिनो थासनि आइथिं नङा होमबा बिदिनो थास'नि देन्थाखौबो जों जायो नङा होमबा नोंथां औ आरो लोगोसे जोङो औ ओम जेरै मानामुनि बेफोरखौबो जों अनाजोंबो बिदिनो जोङो ओ आलुजों जोंबो जों संनानै जाजायो थिग बिदिनो औवा मेवाखौबो जों जेनेबा सबाय ओंख्रिजों नाफोरजों दाउ फोरजों जोङो मिक्स खालामनानैबो जों जानो हायो आरो बिदिनो आरो खिपि लेवानि होनोब्ला नोंथां खिपि लेवानियावथ जोंनि उदैनि थाखाय जोबोद बोर मोजां नङा होमबा जायखौ जोङो जायो आलुजों जुदि जावोब्ला बेयो गोथाङाव बेयो खिफि खिफिदिर पत्रि ना खिफिदिर खुमखौनो मोनांगोन खिफिनाय बायस नाथाय बेयो संबोला बिनि सेनामोन एसेबो थाया ए जोबोरैनो गोथाव आरो बेयाव आलुजों बेदरजों जानो औ औ औ लोगोसे जोङो जालि बिलियन नोंथाङा मिथियोदि गोमो गोमो बेसाद बिबार बारो नङा होनबा दुब्लियाव थायो बेखौबो जोङो जायो आलुजों जायोब्ला जोंनि थैफ्रा साफा जायो। होननानै जों फोथायो नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना नोंथां आरो लोगोसे जों सिब्रु मैगंखौ जोङो दुब्लियाव मोनो जेरै आथिखालाव ओ जों गोबां खमायलांबाय जेरै हालियो ट्रेक्टर एवनायनि जाहोनजों ओरैजों जोङो नांगौ रोखोम जों सिब्रु मैगंखौ मोननो थांला सिब्रु मैगङआबो आलुजों संना जायोब्ला जों जोबोर मोथां बेबो उदैनि थाखाय मोजां लोगोसे नोरसोन बिलाइ बेखौबो जोङो गोबां बेदरावबो नायावबो आरो नों आलुफोरावबो फ्राय खालामनानै होनानै जानो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो उम गोबां ओंख्रि खौ जों मिथिंगानिफ्राय मोनो जेरै थालिर मैखुन बेफोरबो जोंनि थाखाय आरो लोगोसे जे जोङो ओ बै मिथिंगानिनो फोरनाय जों जायखौ फियो जायखौ जोङो लाथा होननानै बुङो नङा होमबा?
औ नंगौ।
गोबां जायो बेयावबो गोबां प्रटिन थायो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां। अब्ला आं नोंथांनियाव सों सोंनो सानदों, नोंसोरनि साइदावहाय बोरैहाय बिदि ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय आदारखौ बोरैहाय नागिरनानै जायो आरो मा मा ओंख्रि जों संना जायोब्ला देहानि थाखाय मोजां एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो मिथिंगानि मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरा माने बांसिन ओ मिथिं गाहायावनो बा हाग्रा बंग्रायाव नायगिरनानै ओ ओंख्रिफोरखौ नायगिरना लाबोनानै जों जायो बा बिदि मैगंखौनो जानानै बांसिन मोजां मोनो दा जेरै जोङो बैफोर मैगंफोरनि मुंखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै ओ लाफा सायख' दौस्रेम बिनि उनाव सिब्रु ओ ओ थाथास' ओमफ्राय मान-मानडे एला-एलांस ओ एलासि बे बेफोरबायदि मैगं जेरै खार'-खान्दाय बि बार जोङो मालाबा समाव बिनि बिजौखौबो जायो।
औ औ।
बेबायदि बैफोर मैगंफोरखौ जोङो नायगिरनानै ओ जायो आरो नोंथां। बेफोर फोरखौ मा बोरै नायगिरो एबा बहा मोनो होनब्ला जोङो बे फोर ओ बेनि उनाव अ खेरादा फिनि दङ जोङो बे खे-खेरादा फिनि ओ ओमफाय लाफा सायख' सिब्रु बि फोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला बांसिन बे लाफा सायख' आरो खेरा दाफिनिफोरखौ जोङो हाग्रामा गिदिर गिदिरफोरावसो एसे हाजो बायदि ओ जायगाफोराव बा ओ हाग्राफोरावसो जोङो बांसिन मोननो थाङो नोंथां। बेफोर मैगंफोरखौ ओ जोङो बेफोरखौनो जोङो सम लानानै जोङो ज' ज' बा लोगो लालायना थांनानै जोङो बेै मैगंफोरखौ नायगिरनानै लानानै फैयो। बे सिब्रुखौ जोङो बहा मोनो होनोब्ला जोङो बेखौ एसे ओ दै थाना य हला बेफोरबायदि जायगाफोराव बांसिन नुनो मोनो आरो हाग्रायाव माने दै थानायाव।
थुलुंगोनां हायाव आरोना।
औ-औ नंगौ नोंथां बेबायदि जोङो बिनि ओ गोरलै बे गोरलै थाराखौ जोङो लाबोयो लाबोनानै जायो, बेनि अनगायैबो बिनि बिबारखौ, औ नोंथां
सिब्रु मैगंखौ मा सिब्रुखौ सिब्रु ओंख्रिखौ माजों जायोब्ला मोजां नोंथाङा?
औ नोंथां बेखौ जोङो बे जों जा बिनि धाराखौ बा लाबोयो बिजौखौ गोरलैखौ बेखौ लाबोनानै जोङो ओ गुसुं-गुसुं फिसा-फिसा हास'नानै जोङो जा ओ अमा बेदरफोरजों बा दाउ बेदरजों सङोब्ला एवनांगौ आरो बेखौ। गोरान एवनानै जायोब्ला बिराद मोजां गोथाव जायो नोंथां।
औ।
बेबायदि ओमफ्राय जोङो बिबारखौबो बिदिनो लाबोयो जायो जोङो। खिन्थु बिबारखौ आं बुं गोन जुदि अनलाया अनला ओंख्रि संनानै जायोबा बिबारखौ माने एकदम बिराद मोजां जायो आरो थावसिन माने मोनसे मोदोमनाय दङ बेयो मोदोमफ्रु ओमफ्राय एसे ओंख्रिखौ एसे रिमोनला खालामो ओ बे सिब्रु बिबारखौ जुदि होयोब्ला ओमफ्राय जोङो गोथां दायरेक बिदिबो जाजायो जुदि आरो फोराननानैबो दोनजायो। फोराननानै संनानै बिदि अनला ओंख्रियाव होनानै जायोब्लाबो बिराद गोथाव जायो बेबायदि जों जानो हायो नोंथां
बिदिब्ला जोङो हाग्रायाव जों गोबां रोखोमनि ओंख्रिखौनो जों मोनो नङा होमबा नोंथां औ आरो नोंथां बे माबाखौ बोरैहाय जायो जोङो जेनेबा बोरैहाय संनानै जायो ओ बे मानामुनिया माजों सङोबोला गोथाव जायो नोंथां।
खौ गाव गोजानो ओ सायनानै जोङो फिसा फिसा हानानै आलुजों एवोब्लाबो बे गावनो माने मोजां आरो जानो गोथाव जायो बिनि अ बिनि बायराबो जोङो बे दाउ दाउ बेदर आरो अमा बेदर बे मोननै जों बो जोङो माने गलायनानै एवनानै जायो माने जों अमा बेदरजों अमा बेदर होफानानै एव गोरान एवनानै आरो दाउ बेदर होफानानै जों गोरान एवनानै बेबायदि माने दाउ बेदर अमा दरजोंबो जोङो जानो हायो आरो नोंथां जोबोद गोथाव जायो बिदि। गोरान एवनानै जायोब्ला ओमफाय आरो जोंनाव औ नोंथां आं माने बेखौ बुंनो नागिद जोङो माने बै ओ मागो नि समाव जोङो बे समावथ जोङो मानामुनिखौ ओ जेरैबो मोनो नालाय दुब्लियाव
औ
बै समाव जोङो मागोबो मागोनि जा ओ मागो फोरबोनि जा माने लावखार ओंखाम जानाय बै जानायाव जोङो ओ मानामुनिखौ खाना लाबोनानै ए अमा अमा बिथै ओमफ्राय अमा बिबु आथिं खर होनानै जोङो बे मानामुनि मानामुनिजों एवनानै जायो माने जोबोद गोथाव जायो नोंथां बे
औ औ
एदम
ओ आरो नोंथां मोनसे खोथा जोङो ओंख्रि हाग्रानि ओं ख्रि होमबोला जेरै जोङो खारं बिबार नङा होमबा खारं बिबारजों लोगोसे ओ जोङो बे ओ जायखौ जोङो ओंख्रि होनानै बुङोब्ला जोङो बे खारंखौबो जोङो अमा बेदरजोंबो जों जायो आरो गोथाङैबो जोङो जानो हायो मोर मोजाङै रूगो रुगारनायनि उनाव जोङो बेखौ फोराननानैबो जोङो अनला खालाम खालामनानै जोङो खारं बिबारखौबो जों अनला जानो हायो नङा होमबा नोंथां लोगोसे जोङो ओ गाम्बारिनि बिबार नोंथाङा मोनजादों जानांगौ गाम्बारिनि बिबार नङा होमबा गाम्बारिनि बिबारखौबो जों अनला जायो आरो जेरै बि फां दंबावो होननानै बुङोबा मोनसे बिफां दंबावोमोन जायखौ जों बिबारा फिसा फिसा गुफुर औ खेवालि बिबार नङा होमबा बेफोरखौबो जों मिथिंगानि फ्रायनो मोनो बे खेवारि बिबारखौबो जों अनला जायो गाम्बारिनि बिबार खौ जों अनला जायो बरफ्रा माने बेफोरखौ जोंनि थाखाय जोबोर खहाब गोनां आरो अनलाजों जुदि जायोबोला जोङो बेखौ खहाब गोनां नाङो आरो
औ औ नोंथां बे औ नोंथां आरो बै माबाखौबो जायो नोंथां जोङो ओ बे सनारि गोमो गोमो जे बारो ए ओ माबा समाव साननैसोसे सिगाङावसो बारलांनोबोजोबबाय सनारि बिफांनि बे गोमो गोमो बिबार बारनाया बेखौबो अनला ओंख्रि जाबा गोथाव जायो नोंथां
औ औ
औ बिबायदि
अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौव दोनथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां दोनथ'नोसै दे